हेलौ
औ हेलौ नोंथां
खोनादोंना नोंथां नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं
नै नोंथां दायो जिरायनानै दं आङो
आदसा नोंथाङा दायो माबाफोर खामानिफोर मावनांगौ दङ नामा
खामानिफोरथ मावनांगौ गैया नोंथां माबाफोर खौरांमोन नामा
ओ नोंथाङा आंजों मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
आदसा टपिकआनो जाहैबाय ओ दैनि बागै एसे लारायनो सानदोंमोन नोंथां
दैनि बागैना नोंथां
औ दैयाखौ जोङो मा मा खामानियाव जों बाहायनो हायो आरो बिदैया जोंनि थाखाय माबोरै मुलाम्फा दङ आरो माबोरै जोङो बाहायनांगौ बिनि बागै एसे खोन्थानो हागोनना नोंथां
औ हागोन नोंथां
दे नोंथां बिदिबा होनदो
औ दा आंहा दै बुङोब्ला जोङो मिथिखायो जोंहा
औ नोंथां
गासैबो मुवा बेसाद सुनो थाखाय एबा लोंनो थाखाय एबा गायनो थाखाय जोंहा दै आरो जोंनि थाखाय जिउ खुंनाया बायदि रोखोमनि खामानिफोर एबा हाबाफोर मावनायाव जोंनि थाखाय दैयानो बांसिन गोनां होनना बुंनो हायो जेरै जोंहा दैखौ बायदि बायदि रो खोमनि हाबाफोर मावनाय जेरै जोङो आबाद मावो। जोंहा बेफोर आबाद मावनायावबो जों दैखौ बाहायो जोंहा दै गैया ब्लानो आबाद मावनायाव जाया आरो आबादा मोनसे रोखोमनि नङा गुबुन गुबुन रोखोमनि दं जाय आबादाव जोंहा दैखौ बाहायनाय जायो। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा दैखौ गस्ला सु नाय गाव गावनि गानग्रा जोमग्रा बायदि बायदि रोखोमनि बिसिना सादोर बाय बायदि बायदि रोखोमनि सुनाय एबा जोंहा दुगैनाय आ ओ लोंनाय बायदि बाय दि रोखोमनि जानाय लोंनाय बेफोराव जोंहा दैखौ बाहायनाय जायो। ओंखाम संनाय ओंख्रि संनाय। लोंनाय जानायफोराव जोंहा दैखौ बाहायनाय जायो। दा जोंहा बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन रोखोमनि बाहायनो हायो। आरो जों दै खौ गावनि नांगौनि बांसिन बाहायालासे एसे दैखौ जोंहा खम बाहायनाया मोजां। मानोना बबेबा बबेबा जायगायाव दैखौ मोननो थाङा आरो मोनब्लाबो जोबोद गोब्राब। बिनि खायनो जोङो दैखौ गावनि नांगौ सेबांनि बारा बाहायैया मोजां आरो।
औ
आरो जोंहा बिनि अनगायैबो दैनिफ्रायनो जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि नाफोर एम्बुफोर खुसिया बायदि बायदि रोखोमनि जोंनि जाग्रा मुवा बेसादफोरखौ जोङो दैनिफ्रायनो बोनखांनानै एबा सारनानै एबा हनानै जोङो गाव गावनि जानाय खाजाखौ जों दैनिफ्रायबो बुथुमनो हायो। दा बिनि अनगायैबो जोंहा दैनिफ्राय गुबुन गु रोखोमनि फिथाइ साम थाइफोर एबा बिबार मोननो हायो। जायखौ जोङो गाव जोंनि जानाय आदाराव बाहायो। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा दै गैयाब्ला जेबो खामानियानो जाया जेरै जोंहा गिदिर गिदिर फेक्ट्रि एबा गिदिर गिदिर दारिमिनफोराव जोंहा दैनि गोनांथि जायो जेरै जोंहा इथा बानायो दा बेफोर इथायाव जोंहा दै गैयाब्लानो जोंहा जाया। जाय इथाखौ जोङो गाव गावनि थाग्रा खुलिनायनि थाखाय लाबोयो। बेफोर इथा बानाय जायगायाव दै गैयाब्लानो जेबो खामानि जाया आरो बेनि अनगायैबो साफात फेक्ट्रि बायदि बायदि दारिमिनफोराव जोंहा दैनि गोनांथि आरो दैया जोंहा अखा हायोब्ला जोंहा हा हाखर हाला बिलो बिलोमा लैथो लैथोमाफोराव जोंहा दैया जमा जायो आरो बेफोरनो हा सिङाव थांनानै हा सिङाव जमा जाहैयो आरो बे दैखौ जोंल बाहाया जोंनि अनगा गुबुन बायदि बायदि रोखोमनि जिउसा जिउ गोनांफोराबो बाहायो जेरै एम्फौ एनला आरो मिथिंगा मिथिंगायारि सम्पद बुंनो हायो जायखौ मिथिंगायावनो थायो जेरै बायदि बायदि रोखोमनि दाउसिन दाउला आरो जिब जुनारफोर जेरै मोसा मैदेर मैसो बायदि बायदि रोखोमनि जुनारफोर दाउफोर बेफोरबो दै गैयाब्लानो थांनानै थाया। दै गैयाबा बिसोर दैखौ मोनलोङाब्ला गाव गावनि जिउखौ खोमाना लानो गोनां बेफोरनि अनगा जोंहा बायदि बायदि रोखोमनि बिफां लाइफां दं। बेफोरो बे बेफोर बिफां लाइफांफोराबो दै गैयाब्लानो गाव गावनि जिउखौ मोजाङै महर गोनां लाखिनो हाया एबा रानलांनो हमो एबा गोमालांनो हमो दा बिनि थाखायनो जोंहा दैया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार दा नोंथाङा दैनि सायाव आंनो एसे सुंदयै फोरायनानै होआागोन नामा नोंथांनि मिथिनायाव माबायदि दैया माबायदि बाहायनांगौ बा दैया जोंनि थाखाय मा मा खामानियाव मोजां जायो बेफोरनि बागै?
औ नोंथां हागोन। दै होनबाथ जों मिथिखायोना? माबायदि खामानियाव जों बाहायो बेखौहाय ओ दैयाखौ जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव जुदि दै गैयाब्ला जोंनिफ्रायनो ओ बेखौहाय साप्लाइ खालामनो हायो आरोना थिंखिफ्राव सोनानैहाय हय थ बेखौ गुबुन दाबसे जायगायावहाय जुदि दैया साखोन सिखोन गैयाब्ला बेखौ जोंनिफ्रायनो मोनसे फेक्टरि बानायनानैहाय बथलखौ सिगां जो बथलखौ जों बथलाव जोङो सोनानैहाय बेखौहाय जोङो फानहरनो हायो आरो। आरो बेफोरनि अनगायैबो जोङो मा गारि मथर सुनायफोराव जोङो बाहायनो हायो दैयाखौहाय हयथ बबेबा जायगायाव जुदि दैयाबो गैयाब्ला बेखौहाय गुबुन दाबसे जायगायाव लांनानै बैसो गैजायो मानसि फनोहायबो जोङो बायहोनो हायो आरो ना आरो बिनि अनगायैबो ओ न' लुनाय ओ बिदिनो न' लुनायाव जोंङो हयथ' बे आथा सि बालाफोरखौ लगायनायाव जोङो दै नङाबा थ नालाय आरो बिनि सिगांबो जोङो न' लुनायावहाय ओ दैआखौ सिगां सारग्रोनांगौ जायो। बेफोराव जोङो बाहायनो हायो आरोना आरो बेजों लोगोसे जोङो मै गं थाइगं गायनायाव जोङो दैयाखौ बाहायनो हायो ओ आरो बेफोरनि अनगायैबो नोंथाङा ओ दैयाखौ आरोबाव आलादा रोखोमै माबायदि खामानियाव बायनो हागोन बिनि बागै आरोबाव खोन्थानो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
ओ बिदिब्ला खोन्थानानै होगो होदो दे नोंथां
औ जोंहा दैखौ आरो आलादा रोखोमै बाहायनो हायो बायदि बायदि हाबाफोराव जोंहा दैखौ आलादा रोखोमनि बाहायनो हायो
औ
जेरै जोंहा बे दैखौ नैबे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम दैथायहरो दै मोनै जायगाफोराव गिदिर गिदिर दारिमिनफोराव जोंहा बाहायनाय
औ
बायदि बायदि रोखोमनि कम्पानि एबा दारिमिनफोराव बाहायनाय बेफोराव जोंहा लांखार रनो हायो बिनि अनगायैबो जोंहा दैखौ गुबुन गुबुन हाबाफोराव बाहायनाय जायो। आरो बे दैया अखा हायोब्ला बिलो बिलोमाफोराव थानानै आरो सान्दुं दुङोब्ला खफ' जानानै अख्रां फार से दावखोलांनो हमो आरो बेफोरनो गलिनानै हा फारसे गोलैफिननो हायो दा बे दैया हा आरो अख्राङाव थांलाय फैलाय जानो हमो।
औ
दा जोंहा दैनि बागै बुङोब्ला जोबोर बुंनागौ गोनां दङ आरो जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया एबा लिरनानै फोजोबनो हाया। दा बे दैया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार जिउ खुंनाय एबा न'खर सालायनाय जोंहा बे बुहुमाव जेसेबांनो सुबुंफोर दं एबा जेसेबांनो जिउ गोनां दं जोंहा बे जिउ खुंनायाव बे दैया जोबोद गोनांथार।
औ।
बेफोरबायदि लोंनाय‌ जानाय सुनाय बायदि बायदि रोखोमनिल' खामानि होया बिनि अनायैबो जोंहा दैनिफ्रायनो जोङो बाला मोननो हायो आरो दैनिफ्रायनो जोङो अन्थाइ मोननो हायो जायनि जाउनाव बे बेब दैनिफ्राय अन्थाइ बाला मोननायजों जोङो गाव गावनि थाग्रा खुलि नख' न'खर एबा न' बायदि बाय बायदि रोखोमनि मुवा बेसाद फोरखौ जोङो गाव गावनि न'खराव बानायना लानो हायो। आरो बेफोरबायदि गोबां खामानि होयो आरो दैया जोंनो नोंथां। दा नोंथाङा आंनि बेफोरबायदि दैनि सोमोन्दै सुंद'यै फोरमायना होनायखौ नोंथाङा गोसोआव
ओ नोंथांनि बेफोरबायदि दैनि बागै माबोरै बाहायनांगौ माबोरै बाहायनाङा बिनि बागै खोन्थानायखौ ओ जायखौ आं मिथिया बेफोरनि गेजेरजों नोंनिफ्राय मिथिबाय। आरो माबोरै बाहायनांगौ बेखौबो बिसिबांसिम बाहायनांगौ आं बेखौबो मिथिबाय
औ।
बेखिनियानो नोंथां। होमबा होनबा जोङो दा रालायनायखौ बेयाव दोनथ'सिगोन। औ।
औ दे नोंथां।
औ।